नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा।
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ नोंथां मा खालामदों।
अ दङ र' जनानै दं। गोजोन सान गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं।
ओरैनो दं नोंथां।
होमबा नोंथांजों फंनैसो सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ। नोंथाङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव ओम बेरायफेरखो माने ओम गिदिंफेरखो
आङोथ खाथि खालानि ओनसोलफोराव बेरायनो थांफेरबाय
औ नोंथाङा लावखार ओंखाम जानाय जायगा मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
नोंथांनि माथोखो फिसा फिसा खोनादों।
नोंथाङा लावखार ओंखाम जानाय मोननैसो जायगानि मुं बुंनो हागोन नामा?
नोंथां बेखौ आं हानाय नङा
ओमबा नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंलु सों नो सान्दों नामा?
औ सान्दों
हेलौ औ दे ओमबा सोंनो हागोन।
मा बुंदों
नोंथाङा बांसिन माजों दावबायनो मोजां मोनो?
आंथ ओरैनो बाइक गारिफोरजों दावबायनानै मोजां मोनो।
नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांफेरखो
औ आंथ ओरैनो ओम दावबाय फेरबाय गोबां जायगा दावबायफेरबाय बेफोरनि मादावनो आङो फंनैसो नोंथांनाव नोंथांनिसिम सो
नोंथाङा दि बेफोर जायगायाव दावबायनो थांबाय नोंथाङा मा मा नुबोखो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा? खोनादों नोंथां।